हेलौ
औ
औ खोनादों दा नोंथां औ खोना खोनाबाय दे औ खोनाबाय होमबा जोंनि आयदाया माने दा जों बैसागुनि गेलेनाय रायलायगोन होनदोंना उम उमदे नों जागायजेनदो दे नों मा होनो सानदों बैसागुनि गेलेनायनि सा
फैसागुनि बागैना? नोंसोर जे-जेनेबा नोंसोर गामियावथ औ बैसागु खेला गेलेयो दा?
गेलेयो गेलेयो
औ बिदिबा नोंसोर गामियाव जेनेबा माबायदि माबायदि गेले जेनेबा मा मा नाम जेनेबा खेलाफोरनि?
खेलाफ्रा जेनेबा जोंनि गामियाव ओ गुबै खेलायानो जाबाय जेनेबा हांसो हमलायनाय बे थाबाय मोनसे एनिफ्राय आरो हिनजावसा फोरनि बा दैयाव बोरियाव थाबाय आरो बयनिबो थाख खाय थिङाव थिं बुलायनाय थाबाय मोनसे आरो थालिर बिफां गाखोनाय बे मोनसे बादायलायनाय थाबाय आरो गथ' गथाय बा ओ जो लाइमोनफोरनि थाखाय गोलाव बारनाय खारनाय बादाय खारनाय बादायलायनाय गोजौ बारनाय बेफोर थाबाय औ। दा नोंथाङा नोंथांनि गामिनि खेलाफोरनि बारै बैसागुआव गेलेनाय खेलाफोरनि सोमोन्दै एसे बुंदो।
उम
खेलानि बागै माने जोंना फुङाव फार्स्टआवनो माबा जाग्रोयो ख किस गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरनि हुखि सुरि जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय उम ओमफ्राय दावउला सौलायनाय। ओमफ्राय बेनि उनाव बे जोबखांनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खार
औ
ओमफ्राय सेंग्राफोरनि खारनाय बिनि उनाव बोरायफोरनि खारनाय बिनि उनाव आइजोफोरनि खारनाय बेनो जायो बे जगोरो फार्स्टआव आमफाय नेक्स दिनाव आरो बेेलेग खेला बुनाय दिरुं बोनाय आमफ्राय सेंग्रा फोरनि बारनाय गोजौ ओमफ्राय जेब्लिं थाबाय दिडिसकास थाबाय। बिदि उम
माने मोनफ्रोमबो खेलायानो जाजोबो आरोना
उम जायो
ओमफ्राय बोसोराव बे नोंथांमोननि गामियाव माने बैसागुआवल' बांसिनानो बिदि खेलाफोरा खुंनाय जायोना?
जोंनाथ' बिदि गेप्सआ बिदि खम थारमाने बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदियानो जायो दे बैसागुखौ ओमफ्राय सिगां समाव एसे लिरफुद दङ खोमा
औ जेनेबा गेलेनायनि औ जोंनियाबो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय जादों ओमफ्राय बिदिनो सिगां फोराव माराथन खारनायबो लायोमोन ओमफ्राय समाव माने बेफोरखौ माने सम मिलायहोनो हायैनि जाहोनाव दा खौ लानाय जायाखै आरो ओमफ्राय बाखि जिखुनु बेलेग गुबुन माखासे खेलाफोर जेरै नोंथाङा बुंनाय जेरै बे दउला - सौलायनाय बेफोरखौबो लानाय जायो दाउला सौलायनायखौबो बे माने गथ' गथायल' नङा आरो ओमफ्राय गथ' गथायनिबो थाबाय सेंग्राफोरनि ओमफ्राय बेनिफ्राय बोराय बोराय फोरनिबो थाबाय ओमफ्राय बिदिनो से नैथि सायखनाय जायो आरो ओमफ्राय औ माने बे खेलाफोरखौ खुंनायनि जेनेबा मानो खुंनाय जायो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
अ बेखौथ' आं मोजां मोन मिथिनाया मिथिगौ जेनेबा जों नुबो उन्दुनो मोनो नालाय जेनबा जों मोनफ्रोम नुबाय बोस बोसोरफ्रोमबो बिदि खेला दुलाखौ होबाय थाखायो जेनेबा बैसागुआ मोनसे रंजानाय फोरबो नालाय
आरो जा
बिदिनो एसे रंजानाय जायो थार उम माराथान होनोबा जोंनाबो जायो मार थाना फुङाव
औ फुङावनो खारो जेनेबा द द' बाजि बिदिफ्रावनो बा द' बाजि बिदि खारबाय ओमफ्राय औ बिनिफ्राय गुबुन खेलाफ्रा जाबाय आरो सिगांनि बादि माने औ ज' ज' जाला आरो माने बयबो सम मिलायनो हाला सिगांनि बादि नाथाय बे माने खेला दुलाया बांसि बांसिनानो बैसागुआवल' खुंजानाय जा थायो आरोना आंनाव बा माने गामि गामि एरियाफोराव माने गामि जायगायाव बिदिनो बैसागु समावल' खेला खुंनाय जाखायो बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना औ बोथोरनि थाखाय बिदिनो
बेफोर थाखायसो खेला दुलायावबो थालांगासिनो गोजोन
माने थालांगासिनो औ माने औ माने लांफाबाय थानाय जादों आरो औ औ समजों लोगोसे माने लांफाबाय थानाय जादों आरो जेनेबा बे थिं बुनाय खेलाफ्रा औ आरो जोंनि जेनेबा बर'नि गुबै बैसागुआव गेलेग्राया जेनेबा खमलायनायफोरबो बो जों नुनो हायोना बावखुंग्रिफोराव खमलायनायनि बादायलायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो हाजो गाखो खोनानाय बेफोर बेफोर खुंनाय खौ नुनो मोनो आरो
उम
नाथाय मोनसे गामि एरियायावल' बेफोरखौ बारा खुंनो हाया आरो नाथाय बे हाजो गाखोनाय मानाय बेफोरखौ माने ओनसोल। लायै लायै खुंनाय जायो आरोना।
उम औ नंगौ नंगौ। दाना आरो खेला दुलाफोरखौ एसे। खम जालांबाय आरो गामि। गामिफोराव बांसिनानो। जालालै।
जालाथ' आरो माने बिदिनो। गामियाव माहाय ओ माने अबेबा गामियाव खुंनाय जायाबा बिदिनो गुबुन गामियाव थांनानै। गथ'फ्रा गेलेहैनाय जायो। बेना बिदिनो। माने सिगांनि जों जेब्ला उन्दैमोन उन्दै। समाव माने जों नुबोबाय आरो। जों माने खेलाफ्रा बिराद। गोबां माने गेले बादायगिरिफोर थायोमोन जेरै हानद्रेद मिटार खारनाय बेफोरावबो माने जोंओ माने थुलुंगा मोनबोदों आरो ओरैजाय जों बादायलायगोन। बिसोरखौ नुनानै खिन्थु नाथाय दानि समाव जों नुयो जे माने गथ'फ्रा बांसिनानो बिदि ओ फिजिकेल खेलाफोराव माने बारा ओंखार। बोला‌ आरो लाजिनायबो थायो ना मानो थायो बेखौ जों बुंनो हाला आरो बे समजों लोगोसे माने बिसोरो बादायलायनायावबो बारा
औ नंगौ। दानि जुगा मबाइलनि जुग जाबाय नालाय। उम खेला दुलायाव उम उम खेला दुलायाव गोसो होला उम बिदियावनो जोंनि खेलाफोराबो गोमालां नो हमगासिनो। नंआ होमबा नोंथां?
गोमालां नंगौ नंगौ। माने बे जेनेबा थालिर बिफां गाखोलायनाय खेलायाथ' सोरनाव दङ ना बेखौ जों माने गुबुन हारियाव नुनोनो मोन खाया बिदि खेलाखौ जेनेबा नोंथाङा बे थालिर बि बिफां गाखोलायनायाव माबायदि बादायलायो बेखौ बुंनो हागोन नामा एसे जेनेबा जों मिथिबाय बिदि गुबुननो सोरबा गुबुननोनो फोरमायनोबा
हायो।
नै हो
माने उम माने बे थालेर बिफां गाखोनाया ना? बे गोजौआव माबा दोनो जेनेबा बेखौ हाननांगौ औ बियो बिराद इन्टारेस्ट खेलाथ' बेयो। बिराद इन्टारेस्ट खेला। थाव फोना होमबा बे थालिर बिफाङाव थाव फोनो। ओमफ्राय बेखौ जाय थाव होनायावनो फिस्ला एखदम फिस्ला जायो। उम।
औ लिमोनखायो आरोना बेसिम गाखोलां औ हो बिसिम गाखोलांनो हानो नागिरा बयबो माने जेनेबा आसि खेबथाब नैबा बयबो माने सेस्था खालामबाय थारो आरो खिन्थु नाथाय माने गोजौसिम बोख्ला-बोख्ला आरो थालिर फिफांआनो माने बेयो माने जिनानै आरो फिसानिफ्राय फिसासिन जालाङो आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो खेलाखौ माने लाखिबाय थानो बे माने थावखौ फुननायानो होबाय थायो। होनाय जायोना बेयाव उम्म। जेनेबा मा थायो बे गोजौ बांसिना बांसिनानो मा थायो जेनेबा बे गोजौआव?
जेनेबा बेयो ना बे बे जेनेबा गामिनि खेला जेनेबा बेखौ गामियाव होआबाबो सोरबा गामिनि सोरबा एसे गोनांफोरा ए खेलखौ होनो हायो। माने स्रायैबो होनो हायो फैसाफोर होनो हायो जेन'बा पास्स' हाजार बिदि होनो हायो ओम गामियावबो होनो हायो खेला महरै ओम। उम्म।
आं नुनो मोन्नायाव आरोना बांसिन माने सिगांफोर जेला जोंनि गामिफ्राव खुंगोन खुंनाय जायो माने गोजौआव जेनेबा दाउ खासिफोर दोनो नङाबा हांसो दोनो बिदिबो दोननाय जायोना।
औ बेखौथ' आं मिथिया नुफेराखै नोंसिनिथिं जायो खोमा।
अ जोंनिथिं माने बिदिनो दाउ मासे दोनो आरो। खानानै बियो माने बेनिफ्राय ओंखारनोबो हाया बिरनोबो हाया ओमफ्राय जेनेबा जाय मानसिया हायो बे थालिर बिफांखौ गाखोनो बे माने गोजौनि बे दाउखौ हमनानै लाबोनांगौ आरो होनबाथाय बे दाउआ गावनि बेनो माने बिनि बान्था महरै बेखौनो होनाय जाबाय आरो।
नोंथाबो गेलेफेरबाय?
गेलेनाया गेलेनाया गेलेदोंमोन उन्दैयाव। खिन्थु माने हा हायााखै आरो आं बियाव देरहासार जानो हायाखै।
आंबो गेलेदोंमोन आंबो हाया एकदम फिस्लाथार नालाय गाखोनो हाया उम बै सेंग्रा रान्थें रान्थेंफोरास सो ख्लाब-ख्लाब जानो खोनानै हान्नो हायो इसोरो
माने मोदोमा रेजें जानांगौ जायोना बिदियाव माने मोदोम गिलिर गिलिर या हानो नागेरा
उम
इनो हो आमफ्राय जेनेबा उम आमफ्राय ओरैनो बैसागुआव खेला दुला थाबाय आम फ्राय बेनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनायफोरबो जायो नामा नोंथांमोननि माने
माने जोंनाव माबा जायो मोसानाय बादायलायनाय जायो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोसानाय बादायलायनाय औ माय महर सोलायनायबो थायो महर सोलायनाय उम उम औ औ बे मह खौज जेनेबा हौवाया हिनजाव जानाय इफोर बादि थायोना? उम उम नोंथांमोनथिम औ औ औ नोंथांमोन थिंबो जायो दा?
बादायलायनाय जायो आरो। मोसानाय थाबाय बेयाव माने दोरोंङारि मोस सानाय बा मेथाइ खननाय बेफोर थाबाय आमफ्रायाइ बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनायफोरबो जायो आरो जेरै माने गोसोखां आनजाद थाबाय बेयाव उन्दै उन्दै खुदैयाफोरनि जेनेबा सावगारि आखिनाय, गोसोखां आनजाद बेफोर बादायलायनाय जायो आरो उम माने औ बैसागु नङा माने गामियाव खेला दुलाफ्रा खुंनायानो खोब खम नुनो मोनो आरो जोंनि माने बर' माबायाव आरो ओनसोलाव। एनिखायनो माने लाखि नांगौ। बेफोरखौ औ।
नांगौ ना इफोरखौ। दानि जुगनि गथ'फ्रा अबे खेलाया मा मिथिलानो।
मोनथिलाथ' आरो बे थालिर बिफां गाखोनाय बेफोरखौथ' बावो। बावो बावलांजोबगोनसो। लासैनो। उम उम दे होमबा नोंथाङा जोङो माने आरो फनाव रायलायफिनबावनोसै जोंना माने समाबो जाबाय नामा औ औ जागोन दे।
उम उम गोजोनथों ओं।